औ खोनाबाय मा खालामबाय दं?
दंलाबायो जिरायनानै
मानो जिरायलाबायनांगौ जाखो दसे खारलाबाय
खारलाबायनो सानाव सानसे दुब्लियाव खारनानै फैखांखाबायबा
ए माइ गाहैदों
माइ गायदों ओरैनोबा
ए अबावहाय?
ओइ गायहैला बायदों
उम
खृष्टानफोरनाव खामला गायहैदों हो
ए हाजिराया बेसिबां?
थामजौ बाजि।
बाब थामजौ बाजि मोनलायसैना हिनजावफोरा होमबा बुरजा बुरजा गायथार सिगोन नामाब्रा देग्लायलाय खामायथारसिगोन नामा?
गायनांगौ खामायसि जोबनांगौ
मोजां खामायखादो दा माइ गायनाय समावनो आराम ओमफाय मेसे माबाजों रां मोनबा
आथसा मेथाइ जानानै फोजोबजोबो मेथाइ जानानो जोबजोबगोन बियो
मेथाय जानानै फोजोबला बायो नामा?
सानैजोब साननैजोंनो जोबगोन बे फैसाया।
दामि दामि ड्रेस बायथानोसै नामा? बेसेन गोसा बेसेन गोसानि
आं बाया ड्रेस बाया मेथाइ जा मेथाय जानानै फोजोबजोबगोन सो आं
बेसेन गोसा बेसेन गोसानि गानग्रा जोमग्राफोर बायनानै गानसिगोन खोमा
बायालै जोङो
खानायखौलाय खानायखौलाय बोनानैसो सिदा खालामा माइ गायनायनि फैसा रांजों?
बोआलै खानाया सिदाखा आंना
ए आंहालाय खानायसो बोलाबायसिगोन नामा नोंदोंमोन।
सेम्फुजों खर' लोब्बानो सिदा जाखायो माथो खानायालाय।
माबे सेम्पुजों लोबनांगौ आंनाथ' गैया माबाजोंसो स्राबफोरजोंसो लोबलाबबाय आं।
स्राबजों लोब्बा खर'आ गरम जानानै खानाया मोनोनो।
आदसा ओंखायनोथ' आंनो मोनलाबायनायनै दं।
खानाया मोनोनो स्राबजों लोब्बा। गरम जायोनो खर'आ। माबाया खामला आलिखोआ आरो
आयौ आं खदाल जावनो हाया होननायसो
मेरला मालाय खामला नोंसिना बाजौबावसो सानसेयावनो
बाजौजों इथिं द'जौ सानसेयावनो।
आयौ मालाय
ओमफ्राय जावनो हाया आं
खदाल जावनो हालाय सै बेलाय
ओमफ्राय आं जावनोनानै थिखोनो हाया आङो
मालाय मेरला खामायसोगासिनो
खामाय थोंसै आंहा देनां खामायसै नै मावख'आव दं।
ए
हारिमु आफादनि मावखौनो दासो फुटबल गेलेखांनानै दसे नानि मोनजोंसो फन रायजलायला बायसैलां साननानै हरनाय जाबाय आरो।
ए।
ओमफ्राय माथो नोंसिना मो हा
हाथिबुथायाव खेला जादों नामा?
खेला जायाखै जों दाख्लै माबा लोगोफोरजों ओरैनो गेलेनो होननानै रायलायनानै बाजौ बाजौनि गेलेहैदोंमोन।
ए।
बिसोरबो देरहायासै जोंबो देरहायासै समान समान जाबाय।
ए।
ओमफ्राय माथो नोंसिना मा होनो बे मोसौ बिमाया गं बायदों?
मोसौ बिमाना दाखालि मा होनो
खोनाबाय?
हो?
मा?
खोनाया मा होनदों मा होनदों?
नोंना मोजां खोनायासै।
मा होनदों होन्दों?
ना? औ।
खोना मा होनदों होनदां?
हा?
मा होनदों होनदों खोनायाखै?
बोरैबा खोनायो बोरैबा खोनाया दे बुंफिनदो एबार।
मा होनदों होनदों?
ए नोंसिना माथो मोसौ बिमाया माबा गंबायायनानै दंमोन?
बायदोंमोन दाखालि मा होनो न' खाथिनि मैसोजों सौलायनानै
आइऔ मैसो बाजोंनो मोसौ बिमाया सफायबाय उम।
सौलायो होसोयो नोगोद मानसिखौनो होसोलाबायो सौनो। मानसिखौनो होसोयो सौनो।
ओंखायनोथ' गं बायजालायनाय सौजादों बे। फाय औ खोनाबाय नोंहा खोनायाखै।
खोनादों।
नों खोनायाखैना ए बिदि मानसिफोरखौ सौनो हो सोलाबायनाय औ बिदि मानसिफोरखौ सौनो होसोलाबायनायखायनो गं बायजादों बे सौजानानै मैसोजों।
नङा मैसोआसो मानसिखौ सौनो होसोयो।
ए ओमफ्राय मोसौआ
जोंना मोसौआ होसोआ। जोंना मोसौआ लोखिथारमोन।
उम-उम ओमफ्राय माबाखौलाय मा होनो मोसौ गंखौलाय फानहरखो ना न'आवनो दोनथ'खो?
फानहरबाय ख्रिस्टान मोसौखौबो फानहरबाय ख्रिस्टफोरनो
ए आं मिन्थिनायमोनबा लायथारगौमोन आं नांगौमोनलै।
दाखालि सोंहरबानोथ' जायोमोन ना।
आंहा मैयासो मिथिदों। बे नोंसिनि न' खाथिनियाव सोंहरदोंमोन आं बिसोरनावबो माबा दाख्लै सेंग्रा फेन्दाखौ लाना थालांदों मोननो बेखौ सोंहरदोंमोन बिसोरनाबो फबग'बाय आरो दा नोंसोरनाबो मोसौ गंखौ फान हर बावबाय आरो।
ए। गाज्रिदार मैसोआनो फानहरनोसो थिनदोंमोन फानहरथारा हा मालिकआनो।
हम।
मानसिखौनोबा होसोलाबायो सौनो।
नोंसिनाव माबा दंना गैया ब्रा थासमलि बिफां। ना दा बायदियाव थालामोन नामा हो?
दंनायालाय दङ ओमफ्राय दा बायदियाव माबायाना बेदर थाङाना।
उम बावलायलाङोलै मोनजा ओ नङाबो माथो। देग्लाय मोनजानाय जायाखैना ओंखायनो गोसोआव थाफ्लाङाखै।
आमथिसुवानि फिथाइ-सामथाय जायाखै दाखालि?
उम जादों। माबा रैमालिखौनो अखानायै जालायबावदों।
ए।
थायनै थाइथाम आग्लायदोंमोन आरो मैयाबो थायनै लेबनानै जाबावबाय। न' खाथिनि हरदों बैनि खान्थाल फिथाइ, रैमालि फिथाइ। नों-नोंहालाय जायाखै?
जादोंमोन दाखालि न'आव थांनायाव लाबोफानानै जाफैदों। ओरैहाय गैयाना मोननोनो थाङा। खान्थालालाय-खान्थालालाय दङ दंनाया। आङो आमाइ मोनावसो दंफैयो बेंथ'लाव।
ए।
माइ गायफैदों।
उम। आं न'आवनो दंगासिनो नामा सानदोंमोन
गाबोन थांगोन
न'आव।
ओम बैयाव रबिबाराव माबा दंना
उम
थांनानै फैफिनगोन समबाराव।
जोंना नोंसोर बिफां गायलाबायनाया माबाजोबबायसो माथो थैला जोबबायसो।
मा फिफां?
दाख्लै बा जुन खालि आबहावा सानाव। गायलाबायनाया।
दै लोमनानै थैबायदां
दैबो लोमबाय आरो माखासे बिलाइ गिदिर गिदिरखौनो एकदम गुमा बिमा बिमाया जाजोब बाय।
ए होनानै होनांगौरा नोंसोर बेयावनो थाखायोना।
थायो थानाया ओमफाय हनै जोंखौ नुबाथाय गुमाया गिना खारो ना होट आं नङालै आदा होनलायलायो एखमबा
ए
ओंखायनो माबाया आं।
लौथि लाना होसोनांगौ।
नुनायनि सिगांनो आं नंआ आदा आं नंआ आदा होननानै खारो।
नोंसोरो दाउ दाउ अनो नालाय बेखायनो अख्रा जाबाय बिसोरो।
ओम बे अननायखायनो खर' देरबायबा बिसोरो ओमफाय ओंखायनो साफा जाजोब्बाय।
बेखायनो बारा अननाङा रायला रायलि रायनांगौ लावथि
बिदिनो खालामनांसिगोन एबार। बिदिनो खालामनांसिगोन एबार। आथिं सासोबायलै। फुटबल गेलेनाया थाबायनायावनो खुनुरुखुमसो जालाय लांसै आंहा नै। गाबोनबो आरो दंबावोसो नायनो थाङो। नायनो थाङोबा बैयाव गाबोन
सम मोनबा थांगोन।
ओ ओम।
दा न'नि गासिबो दंजोबो नामा?
दङ। सिनेमा नायगासिनो बड' सिनेमा।
सिनेमा जोंहाबो बेनोसै सिनेमा दा जाखांबाथाय सिनेमायावनो थानांसिगोनलाय। मालायफ्रा बैयाव थांनानै नायदोंनो गोदान ओंखारदोंनो ओमफाय
ए।
जोंहा गैया थांनो हायाखै।
जोंहा जानबुंआव नायदों दाखालि। मानसिफोर नायला बायनायखौ।
ए नागिरनांसिगोनसो र' मा नाम मोनथाय जाम्बा माबानिआबा मानसिफोर नायलाबायनायनिया सिनेमानिया
खावनानै दोन खावनानै
ओम लेथुखु फिथाइ गैया नामा?
हेलौ
दे होमबालाय दोनथ'सै। ए दे होनबालाय दोनथ'लायसै होनदां। खोनाबाय औ मालाबा बेराय माबलाबा बेरायनो फैबानो जाबाय जोंनाव दे
उम दे